हेलौ।
हेल' नोंथां औ नोंथां औ औ नोंथां आं खोनादों आं नों नोंथां जों बिब्दिब्ला ओ मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होन्नानै कल खौ खालामनाय जादोंमोन बिदिब्ला सावरायनो हागोन ना नोंथांजों
औ थारैनो
औ बिब्दिब्ला जों बर' समाजाव औवानि बाहायथि ओ बेखौ जों बर'फ्रा माबायदि बाहायबोदों आथि आथिखालाव माबारै बाहायदों बाहायदों बाहायबोगासिनो दं बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां
नंगौ थारैनो फोरमायना
औ नोंथां ओ जों बयबोथ'ओ बर' सुबुंफोर फोरा मिथिखायो ओ औवानि बाहायथिया जोंनि बर ओ समाजाव बेसेबां ओ जोङो ओ जोंनि ओ संसार जानायाव औवाथि औवानि बाहायथिया माने एसेल नंथारा ओ जों गथ' जोनोम जाजेननायनिफ्राय ओ थैनायखौ बोगारनायनिसिम ओ औवाया जोंनि संसार जानायाव जोबोद गोनांथि ओ जेरै जों गोदो गोदायनि। फ्रायनो नुनो मोनबोदों गथ' जोनोम जानायाव जि गथ'नि नारि खौ हानो जों बेवहाय जों औवानिसिल ओ औवानि जि गावख्लाबनाय बिगुर बेखौबो जों माखुआव होनानै बेबायदि हानायखौ नुनो मोनबोदों ओ लोगोसेनो ओ बेबायदि ओ औवा निसिल
औ नोंथां ओ बेजों लोगोसेनो ओ जों ओ जेब्ला जोंनि सुबुंफोर थैयो गोथै सुबुंफोरखौ बोगारनो थाखायबो जों औवा बाहायनायखौ ओ गोदोनिफ्राय आथिखालसिम नुनो मोनबोदों ओ बेजों लोगोसे बिदिनो जों ओ बर' सुबुंफोरनि जि बाथौ दोहोरोम सिबिनाय बे बाथौ दोहोरोम सिबिनायावबो जों औवा बाहायनायखौ नुनो मोनबोदों ओ औवा नङाब्लानो जोंनि बाथौ धहोरोम सि सिबिनाया आबुं जाया ओ बाथौ धोरोम सिबिनायाव जि बाथौ बाथौ धोरोम सिबिनो जि बाथौसालि दुमो बे बाथौसालि दुमनायाव जों औवाखौ खाथिजिरनानै ओ बेखौ ओ बाथौसालिखौ दुमनाय जायो ओ बेजों लोगोसेनो ओ जे ओ मा होनगोन बेखौ ओ ओ इसुङाव बाहायग्रा सेमफ्ला आरो
नोंथाङा मोरै होनदोंमोन?
हेलौ नोंथा
औ नोंथा नोंथाङा मारै होनदों?
नोंथांनि ओ माथोखौ मोजांहै खोनायाखै
ए नोंथाङा माब्रै होनदोंमोन आं मोजां खोनदिया बेखौनो सोंफिनदोंमोन आं
औ नोंथां ओ बेबायदिनो जों ओ जोंनि बर सुमाजावहाय जोंनि बर सुबुंफोरनि जि। माबा सुबुं धोहोरोम जोंहा बे बाथौ धोरोमाव जों ओ औवानि औवाखौनो खाथि जिननानै बेवहाय जों बेराखौ दुमनाय नुनो मोनो उम जे दाउथु बिखा हेबनाय भेरेंगा लानजाय दाननाय बेवहाय जों औवाखौनो बाहायो ओ बेजों लोगोसेनो जों ओ जि जोंनि इसुङाव माइनाव बिन्दो फज ग्रा ओ बे माइनाव खख्लायाव ओ बेनि सेरावहाय दोनफाग्रा माने जों जि माइनाव खख्ला बेख खौबो जों औवानिफ्रायनो बानायनायखौ नुनो मोनबोदों आथिखालाव ओ गोबां ओ बर नखराव जों बेखौ नुनो मोनला अब्लाबो जों खायसे बर गामिफ्रावहाय बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसेनो बेनि सेराव दोनफाग्रा माने सेमफ्ला गंनैखौबो जों ओ बे औवाजोंनो बानायनायखौ नुनो मोन बोदों ओ बेनि अनगायैबो जों ओ जेरै आबाद मावनायाव औवानि बाहायनाय ओ ननि हाबा हुखायाव औवानि बाहायनाय ओ जेरै ना गुरनायाव औवानि बाहायनाय मैहुर खालामनायाव औवानि बाहायनाय बेबायदिनो जोंनि बायदि ओ बर नि जि समाजारि ओ आस ओ समाजारि जि हाबा हुखा बेफोरावबो जों औवानि बाहायथिखौ नुनो मोनबोबाय दङो
नोंगौ थारैनो
औ नोंथां ओ‌ बेबायदिनो जों बरफ्रा सानफ्रोमबो नखरनि खामानियाव ओ जों औवा बाहायो नालाय ओ बेफोरनो जाहैबाय मैगं खादा सानदांगा खादौ सान्द्रि संग्राय गिसिब दारहा जुमाय दाला जेंगाय ओ बेफोरखौ जों मैखोमै मखनो हायो बेफोर जोंनि सानफ्रबोनि जि बर फोरनि ओ संसार जानाय बेवहाय जों बाहायफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनो ओ बे जों लोगोसेनो जों आबाद मावनायाव औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङो ओ जेरै मै हुख खेन सानदांगा दन दुफ्लि दुलि मैनि दांखु खुर लावथि बावखा ओ बेफोरखौ जों मैखोमै मखबोनो हायो ओ बेनि अनगायैबो जों।
बेखौ मोजां औवाजोंनो दाननानै बानायनानै लानायखाय नङा होमबा?
औ नोंथां ओ बेवहाय जों आथिखालावहाय ओ बेबायदि बांद्राय सोलायनायखौ नुनो मोनाखै जों आथिखालावबो जों बे आबाद मावनायाव ओ औवानि बेफोरबायदि हुखेन बा मै सानदांगा बेफोरखौनो जों आथिखालावबो बाहायगासिनो दङो
औ नोंथां ओं बेबायदिनो ओ‌ जों दानाय लुनायावबो औवानि बाहायनायखौ नुबोबाय। दङ जेरै सोरखि ओ गनसा बालेक
गनसा
गनसा औ नोंथां।
बेनिफ्राय
गरखा बेनिफ्राय सेवारि सालखुन्था नो हासुं औ नोंथां जायखौ जों आगर एवनायाव आगर एरखांनायाव बाहायो।
नोंगौ थारैनो।
औ नोंथां ओ नो हासुं ओ फुथुल जायखौ जों जिनि ओ जि गुवारथि बेखौहाय माने समानै ओ लाखिनो थाखाय औ नोंथां ओ बेखौ बाहायो ओ आरो नो हासुं नो गनसा बेफोरफोरखौ जों नो खननायाव बाहायनो थाखाय
नंगौथारै।
औ बेबायदिनो जों ना हमनायावबो औवानि बाहायनायखौ नुबोदों ओम जेरै जेखाइ। खबाय फल। खखा सेन आरो खाखि बेजों लोगोसेनो जों ओ आथिखालाव ओ बेबायदि मै हुर खालामनाय हुदा गैया गैला ख-खमायलांबायब्लाबो ओ नाथाय जों गोदोनि समावहाय मै गोबां मैहुर खालामोमोन होननानै खोनाबोदों आरो बे जों जेब्ला उन्दै उन्दै सम अब्लाबो जों बे मैहुर खालामनायख खामानिखौ जोंनि आबै आबौमोनखौ खौ नुबोदोंमोन बे मैहुर खालामनायावबो जों औवानि ओ आइजेंफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो जेरै बोरला। खुन्थिया औवानि जंफार। आरो नाख्रुबग्रा गरख
सिरावबो बाहायनायखौ जों मोननो हायो नोंथां।
ओ मा ओ नोंथाङा मा
दं औ बोरलानि थिर। जेराव लहानि सोनायनि बिखुं बेयावबो बाहायो।
ओ बेखौबो जों बाहायनाय नुयो।
औ बेनिफ्राय जं नंङा होबा। जंवाबो जोङो माहनायखौ मोननो हायो।
औ नोंथां। ओ बेबायदिनो जों आरो दामग्रा देग्रायावबो औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै सि सिफुं बैसागु मोस बाहायग्रा थरखा आरो गंगोना। ओ जे ओ जोंनि बे औवानि ओ जि बेसाद। फोर दोरोङारि बेसादफोर ओ बेखौ आथिखालाव ओ गोबां बिथिङाव बाहायबोनायखौ नुबाय थादोंब्लाबो जों ओ माखासे बिथिङाव बेनि सोलायनायख खौबो नुबोदों जेरै जोंनि सानफ्रोमबोनि न'खर जि संसार जानायाव बाहाय जाफ्लेबाय थानाय आइजेंफोर औवाजों बानायनाय ओ बेखौ जों आथिखालाव सोलायनायखौसो नुनो मोनबोदों। आथिखालाव जों नुनो मोनोदि बांसिन बर'फोरनि बर' सुबुंफोरनि न'खराव जों प्लास्टिकनि बाहायथियावसो बांसिन नुनो मोनो जेरै प्लास्टिक थिगनि जेंगाय ओ बा बेबायदिनो ओ जेरै ओ जौसो आ सिगांफोर। जौ ओ जौ दोननो थाखाय जों ओ जेरै औवानिफायबो बेबायदि माने बानायनायखौ नुनो मोनोमोन ओ जोंथिं सांनो थाखाय ख' हेबनाय। नाथाय जों बेफोरखौ आथिखालाव प्लास्टिकनि जि कयाम बेखौसो हाफ्लंनानै ओ बेयाव बेनिफ्रायसो मोनो जौवखौव। माने जों खावखांनायखौ नुनो मोनो ओ जान जानथा होनो ना नोंथां? औ फोरमायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। बेनि अनगायैबो जों आथिखालावहाय संग्राय सानद्रिफोरखौबो प्लास्टिक सिसो नुनो मोनसै
दा नोंथांङा बे नि जाहोनआ मानि थाखाय आथिखालाव बर'फोरा सिगांङाव थाखानाय आइजें आयलाखौ बाहायाखै आरो मानि थाखाय बेफोरबायदि प्लास्टिकखौ बाहायनो गोनां जादों नोंथां ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां आंनि बे एसे मोनदांथिखौ आं फोरमायनो साननोसै फोरमायनो आखायाव लाबाय औ नोंथां। ओ जों गुबैयै प्लास्टिकनि बाहायथि होननानै बुंङोब्ला आथिखालाव जों हाथाय बाजारावहाय जिखौव गोरलैयैनो मोननो हानाय। ए प्लास्टिकनि जेंगायफोर बा प्लास्टिकनि बायदिसिना मुवाफोरखौ जों सं खर सानायाव बाहायनो हमनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय एसेब्लाबो जों औवानि रुजुनायाव ओ बेनि बेसेनखौ खमै खमाव मोननायनि थाखाय जों बाहायोबो जानो हागौ। औ नोंथां ओ आरो आथि आथिखालाव जोंनि बर' सुबुंफोरखौ नुनो मोनो दे गोदोनि जि आबै आबौमोनफोरा जे औवानि जि आइजेंफोरखौ हेबबोदोंमोन। ओ बेखौ जों आथिखालाव जोंनि जि ओ जे जेनेरेसन ओ बेखौ आथिखालनि जों बे बर' सुबुंफोर जों बे खामानिखौ मावनायखौ नुला होननानै बुंब्लाबो बांसिन द्राय बुंनाय जानाय नंङा औ
जोंनि सोलोंथाइ होनाया ओ माखासे गेप्स थाबोदों नामा माखासे जोंनि फोरोंथाय होनाय।
औ नोंथां।
नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालाव औवानि जे खफि्- खफि बानायनाय जायोमोन बेफोरबायदि बेसादखौ। आथिखालाव बानायो ना बानायला बाहायोमोन।
औ नोंथां ओ बे जोंनि ओनसोलावहाय सो ओ दोनैसिमबो सासे सानै सुबुंखौ बानायनो बानायनायखौ नुनो मोनो अब्लाबो जों बे औवानि जि खख्रि बानायनाय बेवहाय जों बेवहायबो जों माने ओ ओ सिगां जे जि ओ बायदिसिना बिफांनि बिलाइफोरखौहाय होफायोमोन बेनि सोलायै जों आथि आथिखालाव प्लास्टिकनि बाहायथिखौसो बांसिन नुनो मोनदों जेरै गोदोनि समावहाय खफ्रि हमोब्ला ओ हेबोब्ला बेवहाय ओ बेखौ माने अख अखा बा सान्दुंखौ बासायनो थाखाय जों थख' बिफांनि बिलाइ खौसो बाहायनाय नुयोमोन नोंथां नाथाय आथिखालावहाय बे फोरफोरखौ नागिरना मोनैनि जाहोनावबो जानो हानाय। दा बेनि सोलायै जों माने जि प्लास्टिक बेखौसो माने बे कफियाव होफानायखौ नुनो मोनसै
नोंगौ थारानो।
औ नोंथां बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय बे गुसुं समनि गेजेरावहाय नोंथांजों बे औवानि जि जोंनि दोरोङारि बाहायथि बेनि सायाव सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बेनिखायनो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर औ नोंथां
औ नोंथां जागोन नोंथां